नोंथां खोनादों ना?
औ औ खोनादों खुलुमबाय नोंथां।
औ गोजो गोजोन सानजौफुनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय। ओ नोंथांजों नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हरदों। ओ नोंथाङा फ्रि दङना ओ नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
ओ ओम आयदानि आयदायानो जाबाय ओ जाबाय आवरायनाय जेनेबा खन्थाइ राय थाइफोर बिदि आवरायनाय। औ ओ नोंथाङा ओ जेनेबा खन्थाइ आवरायनायाव मााबायदि ओ मुलाम्फा जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन ना? फोरमायनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां जोङो खन्थाइ आवरायनाय होनोबाथ' जोङो जेरै जोङो थाखो ओ जेरै थाखो ओ स्नि दाइन गु जिसे जिसिम लानानै जोङो जेरै ओ स्कुल टाइमाव जों खन्थाइ आव खन्थाइ एबा खन्थाइ आवरायलायनाय एबा बादायलायनाय मोनो जोङो। बे खन्थाइ आवरायनायखौ जोङो लायोबाथाय जों माने गोसोआव एसे साहस जानो हायो। आरो जोङो बे खन्थाइआव खन्थाइखौ जों आवरायबाय थायोबा माने ओ इयुनाव फैबाय थानाय समफोराव माने मोजां बिदिनो गोलाव ओ गोलाव गिदिर खन्थाइ रायथाइ ओ जोङो मास्टार जानो हायो आरो।
उम।
खन्थाइ राइथाय होननानै बुङोब्ला जों खन्थाइ रायथाइयाव गोबां रो खोमनि मोनो बे
ओम। औ उम आवरायनाय आवरायनाया सुबुंनि थाखाय जेनेबा जोबोद गोनांथि दङ। ओम।
औ नंगौ नोंथां।
आवरायनाय आवरायनायनि गेजेरजों आवरायग्रायाबो आरो बे खोनासंगिरि खोनासंगिरियाबो ओ सानै ओ मोननैबो बिसोरो जेनेबा आवरायगिरियाबो ओमफ्राय बे खोनासंग्रा मोनै सा ओ मोननैथिंबो मोननैबो बिथिङाव बेसो रो गियान आरजिनो हायो खोनासंगिरिया खोनानानै खोनासंनानै ओ प्रफिट जानो हायो माने गियान आर्जिनो हायो ओमफ्राय ओम औ गियान आरजिनो हायो ओमफ्राय आवरायग्रायाबो आवरायनानै ओ बे खन्थाइ जेनेबा खन्थाइ रायथाइफोरा जाखिनि गाव आव-आवरायनो मोनदों बेफोराव बेफोरनि गेजेरजोंनो माबा मोनसेबाबो गियान मोनो आरोखि।
औ नंगौ नोंथां।
जेनेबा आवरायनायाव आवरायनाया खन्थाइ आवरायनाय बिदिनो बादायलायनाय रायथाइ आवरायनायफोराथ' ओ जेनेबा आवरायगिरिया ओम आवरायगिरिया गोबां मानसिफोरनि गेजेराव ओ स्टेजफोराव गसंनानै माइक्र'फनाव बुंनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? औ औ बिदि आवरायनाय समाव जेनेबा बिदि आवरायफेरि ओ जेनेबा स्टुडेन्टफोरा ओ माने आवरायनो साहस हाया हाया जायो आवाजआ मोजां फुथि नागिरा ओमफ्राय बिदिनो गिनाय फैयो लाजिनाय फैयो आखाइ आय थिंफोरा मावो बेफोरबायदि जायो आरो।
औ खन्थाइ आवरायबाय थाबा माने गोसोआव साहस मोनसे फैयो आरो।
औ साहस फैयो ओ बे एसेबां बुरजा मानसि नि गेजेराव गसंनानै आवरायनाय माइक्र'फन हमनाय ए बेफोरबाय बे बिदिसो जायोना खन्थाइ आवरायनाय रायथाइ आवरायनायफोरा।
औ नंगौ नोंथां।
ओम ओ जेनेबा बेफोरबायदि गिनाय गिग्रा स्टुडेन्टफोरा जेनेबा फरायसाफोरानो ओ बे खन्थाइ आवरायनाय, रायथाइ आवरायनायफोराव बाहागो लाबाय थायोब्ला ओ बेनि गिनाय लाजिनायफोरा सानसेबाबो खारलाङो आरोखि ना। आवरायनो आवरायनो गोसो जायो ओम। आवरायनायनि आवरायनाया फरायनायनि मोनसे जोबोद गोनां बाहागोखा। ओ नोंथाङाबो मिथिखागौ बेखौ आवरायनायखौ आवरायनायखौ जोङो जेनेबा गिबि थाखो ओ जेनेबा ख' था खोनिफ्राय हमनानै ओ जि थाखोसिम बेफोरबायदिसिम बादायनायाव लानाय जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
उम ओ जेनेबा ओ आवरायनायजों मानसिनि गोहोआ बारायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
गोहो बारायो ओमफाय रोंनायखौ जेनेबा बे मानसिया बे बिदि खन्थाइ आवरायबाय थानायजों एसे बुंनो साहस फैनाय इदि जायोना। ओमफाय इदि जानायनि थाखाय बियो गावनि जाखिनि रोंनाय बाथ थ्राफोर बेखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायनो हानाय गोहोआ फैयो आरो।
नंगौ नोंथां।
जेनेबा जेनेबा बे बिदि खन्थाइ आवरायबाय थानानै बिदि गोहो फैयामोनब्ला बेयो गावनि रोंनायखौ गोसो सिङाव लानानै दोनबाय थानायब्ला गुबुननो फोरमायामोनब्ला बिनि रोंनाया ओरैनो उम सेवहांगार सिलिंखार जालांगौमोन आरोखि ना।
औ नंगौ नोंथां।
ओम बेनो। ओमफ्राय जेनेबा आब्रुथि बांहोयो ओ ओ माबा आवरायनायावथ' बिदिनो माखासे रुल ओ रुलफोर थायोना उम जेनेबा बिसिबांबा मिनिटनि गेजेरावनो आवरायनांगौ ओमफ्राय बिदिनो ओ माखासे रुलफोर थायोना, बेयो आवरायनायाव आब्रुथि आब्रुथिफोर ओ बेफोरो ओ जेनेबा बे मानसिया बिदि आवरायबाय थानानै जेनेबा बेफोर ओ रुलफोरखौ मानिलांबाय थायोबा, बेयो उम बे आब्रुथि जेनेबा उम लाइफनि रुलफोरखौ मानिलांनो हानाय जायो आरो मानसिया। औ नोंथाङाबो एसे बुंबावदो खोमा।
औ नंगौ नोंथां।
जेरै थुलुंगा होनाय थुलुंगा होनाय जेनेबा जेनेबा सासे मानसि बे आवरायग्राखौ ओ थुलुं माबायदि थुलुंगा होबा बेयो दावगालांनो हायो बेखौ बुंदो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। ओ थुलुंगा होननानै बुङोबा जेरै ओ ओ गारजेन एबा लोगो मानसिफोरा बेखौ जोबोरै जेनेबा साहस एबा थुलुंगा
थुलुंगा होनांगौ औ।
औ नोंगौ नोंथां। आरो जों खन्थाइ आवराय नायाव जेरै ओ उ-उन्दै गेदेरनिफ्राय लानानै गासैबो थायो आरो। जेरै मास्टार ओ गारजेन, स्टुडेन्ट औ फरायसालि फरायसाला गथ'फोर
औ माबाफोर मोनसे गोरोन्थि जायोबा गोरोन्थि जायोबा बैफोर सुबुंफोर जेनेबा अडियेन्स नायग्राफोर खोनासंग्राफोर बेफोरो नोंथांनि बायदिबा मिनि मिनिनांगौ ना? जेनेबा बिसोर माबाया आवरायग्राया गोरोन्थि बुंखाङोबा मिनिनांगौनाा मिनिनाङा होननानै नोंथाङा सानो?
औ औ बेबायदि जेनेबा मिनिनि मिनि नाङा मानो होनोबा मिनियोब्लाथाय मानो होनबा बेयो गोरोन्थि जागोन आरो। ओ जेनेबा बिनि गोरोन्थिखौ ओ बुजि मोननाय नङा आरो। जेनेबा माबाफोर गोरोन्थि जायोबा माने बुंहरनांगोन आरो जे बिदि खालामनाङा बे एसे गोरोन्थि जादों होननानै जेनेबा बुंनांगोन आरो आंनिफ्राय बेखिनि साननाय आरो।
औ जेनेबा गोरोन्थि गोरोन्थि ओ आवरायग्राया गोरोन्थि खालामोब्ला बिसोरो जेनेबा खोनासंगिरि फोर मिनियोबा बेखौ माने आं दिनैनिफ्राय आवरायला दिनै बे आं दिनै मिनिजाबाय आं दिनैनिफ्राय आवगायला बेफोरबायदि गोसोआव बे मानसिनि जेनेबा आवरायगिरिनि गोसोआव फैगोन आरोखि ना।
साननाय फैगोन आरो औ।
औ साननाय फैगोन होनबा बियो आवरायनो गोसो जानाय नङा बेनिखायनो माबा मोनसे गोरोन्थि जि जायोबाबो गारजि माबा मोनसे बेफोर बिदि खालामालासिनो माने गोरोन्थिखौ आवरायगिरि गोरोन्थिखौ फोसाबनो नाजानाया गोनां आरो।
औ नंगौ नोंथां औ।
औ ओमफ्राय जेनेबा खन्थाइफोराव गहिना होननायखौ नोंथाङा मिथियोना गहिना सोदोब जेनेबा थुनलाइफोरावदि थायो गहेना सोदोब जेनेबा बिदिनो खन्थाइफोरखौ मोजाङै मोजाङै खोनासंथाव खालामनो थाखाय माखासे बिदि बिराद मोजां मोजां सोदोब सोयोना
औ नंगौ नोंथां।
बेखौनो अहेना सोदोब होनो नोंथां।
औ
जेनेबा सासे खन्थाइ आवरायगिरिया बेफोरखौ जेनेबा बेयाव जा खन्थाइयाव थादों। खन्थाइाव जेनेबा जा गहेनाफोर दङ गोदानबाबो गोजामबाबो बेफोरबायदि आवरायनायनि गेजेरजों बे जाय आवरायगिरि आवरायगिरि फरायसा बेयो बे गहिनाफोरखौ मोननो हायो आरो। बेनि गेजेरजों खोनासं खोनासंगिरियाबो मोननो हाबाय आरो मोननैबो बिथिङाव मुलाम्फा आवरायनायाव जायो।
औ
नोंथाङा माबाफोर बुंबावो नामा आवरायनायनि सोमोन्दै?
औ आं नोंथांखौ मोननैसो सोंथि सोंबावनो नदो- ओरैनो नोंथाङा उन्दै समाव खन्थाइ आवरायना मोनगोन ना मोनाखै जेब्ला फरायसुबाय थानाय समाव-?
मोननायाथ' मोनदों माखासे बाहागोबो लाबोदों आङो खन्थाइ आवरायनायफोराव।
औ नंगौ नोंथां।
मोनबोदों गोबां एक्सपिरियेन्स जेनेबा आंबो आवरायजेननायाव बे बेफोरबायदि जादोंमोन माइक्र'फनफोरनि खाथियाव थांनानै बिदिनो बुंहैनांगौबा देहाफ्रा थेर थेर मावनाय आथिं आखाइ मावनाय आवाजफ्रा मोजां फुथियो बे। बेफोरबायदि गिनाया फैयोआरो।
औ नंगौ नोंथां नगौ।
नोंथाङाबो बेफोरबायदि सिगांफ्राव आवरायबोदों नामा?
औ नंगौ नोंथां आंबो उन्दै जेब्ला आङो थाखो स्नि दाइन मोन्दोंमोन अब्ला आंबो खन्थाइ आवरायदोंमोन जेब्ला खन्थाइ आवरायनो थाङो अब्ला ओ आइथिंनिफ्राय लानानै थिखिनिसै माने एसे ओ गिनाय ओ गिनाय भाबा फैदोंमोनआरो। जेब्ला लाजिनाय गिनाय बेबायाददि भाबा फैदोंमोन आरो।
उम।
ओ बिदिनो ओ खन्थाइ आवरायबाय था लांबाय थाबासो माने मानसियाव माने सरसा जायो आरो। गिनाया गैया जायो आरो।
उम ओ नोंगौ आवरायनाया सुबुं जोंनि थाखाय बिराद गोनांथि दङ'। ओ सुबुंनि जिउआव आवरायनायनि गेजेरजों सासे सुबुङा गुबुन गुबुन बिथिङाव ओ जौगानो खाबु मोनो माने आं दहाय जे बुंलांदों गहेनाफोरा जगायो गहेनाफोर मोननो हायो जेनेबा गोहो बारायहोयो बेफोरनो आरोखि ना? ओमफ्राय जेनेबा आब्रु थि बांहोयो रुलखौ बैयाव खन्थाइ आवरायनायाव मोनबाय नालाय ओमफ्राय गावनि लाइफनि रुलखौ बियो ओ साम माबालांनो नाजायो आरोखि फल' खालामलांनो। बेफोरनो आरो
औ नंगौ नोंथां।
उम नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो नामा?
औ जों खन्थाइ आरायनानै ओरैनो मा मा जोङो सोलोंनो हायो।
खन्थाइ आवरायनानै दहाय जाखिनि बुंलांदों बेफोर खौनो सोलोंनो हायो जेरै गोहो बाराय होनाय रोंनाय। खौ फोरमायनो हानाय गोहो बांहोनाय, आब्रुथि बांहोनाय थुलुंगा होनाय बहायनो जौगाहोनाय बेफोरोआरो। ओ ओ गोनां ओ ओ खन्थाइ आरायनाया जोबोद गोनांथि ओ जेनेबा लानांगौ ओ ओ स्कुल फोराव स्कुलफोरावबो जायो खन्थाइ आवरायनाय बिदिनो गामिफोराव फांसन बिदिफोराव लानांगौ आरो आवरायनायखौ उम।
नोंथां बिदिब्लाथ' जोंना समाबो जाबाय।
औ
औ
नोंथांजों ओ आवरायनायनि सोमोन्दै रायलायनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों। ओ एसेयावनो दोनथ'नोसै होमबा नोंथां।
औ नों साबायखर नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ